अ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों। गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। आंनिफ्रायबो नोंथांसिम जाथे गोजोन मोनाबिलिनि जाथे नोंथांनिसिम हामलायनाय थाबाय गाहाम हामलायहरनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ- औ।
औ नोंथां।
नों-नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
नोंथां आंथ' दा ओरैनो दं नोंथां।
औ ओ नोंथांनो आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय। नोंथांजों आं बैसागो आयदानि सायाव माबोरैहाय फालिनाय जायोबा खुंनाय जायो नों। नोंथांजों सावरायनो ना? औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ ओं हागोन नोंथां। अब्लालाय आं फोरमायनोसै नोंथां। नोंथाङा एसे खोनासंलांदो नोंथां।
औ।
नोंथां खोनासंलांदो अब्लालाय। आं फोरमायनोसै आरोना नोंथां आं नोंथां गिबियावनो होनसै नोंथां मानसि बैसागुनि बागै बुंसै नोंथां।
औ औ।
औ जाहाथे बैसागुनि नैथि सानखौ मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो नोंथां जों।
औ नंगौ थारैनो।
बर'फोरा मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनाय दं
औ औ।
जायखौ बर' आइजोफोरा बानायो। बैसागु फोरबोआव बिथांमोनहा गावसोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गानो। बैसागुआव बर' हौवाफोरा गामसा, आर'नाइ बिब्दिनो लानाय जायो आरो नोंथां आर'नाइनि गस्ला बाहायनाय जायो आरो। सरासनस्रा फ्राइयै गामसाफोरा जेरैहाय गोथां गोमो आरो गोबां गाबनि जायो नोंथां। बर' आइजो फोरा दख'ना गानो बेयो बायदि रोखोमनि नोंथां, दिजाइनजों लोगोसे बे गोजा गोमो गलापि गोथां गाबनि जानो हागौ नोंथां।
औ नंगौ।
गासैबो बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला, उन्दै गेदेर बयबो देलायफब माफबै रंजाना रंजानायै बाजानानै फालिनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ दुइसिन देरसिनखौ खुलुमनानै बोर लायो नोंथां। खोनादोंना नोंथां? अ गामिनि सुबुंफोरा बोराय, बुरै, लाइमोन आरो गथ'सा महरै मोसानायनि थाखाय आलादा आलादा हानजायाव दायो नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ साफ्रोमबो न' न' थांनानै दल, फेम्फा, जाबस्रिं, जथा औवानि थरखा, खाम गंगोना आरि लानानै खनै मोसायै आरो न' बिगोमानि गाहाम हास्थायनो खोनादोंना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
अ आरो दंबावो नोंथां बे बैसागु रंजानायावनो बायदि रोखोमनि मेथाइफोर खननाय जायो जेरै मिथिंगानि मेथाइ सेंग्रा-सिख्ला एदावलायनाय दुखु दाहानि मेथाइ बिगुमै- बिबोनां एदावलायनाय बिहाव-बिहामजो जंखायलायनाय गोसो थोलायनायनि मेथाइ बायदि बायदि बेबादिनो जोङो जाहाथे खननानै रंजा बाजायै फालिनाय जायोखायनो बैसागुखौ रंजालि बैसागु होननानै जों मिथिनाय जायो नोंथां। औ नोंथां बैसागुआ आसामनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव उदां बोथोरनि फालिथाय फोरबो जाय गोदान बोसोरनि जागायजेननायखौ दिन्थियो नोंथां। आरो बेयो हारि हारिमुवारि फोरमायथि आरो धोरोमारि फालिनायनि मोनसे सम जाय माखासे गोदान गोहोम खोख्लैनायावबो बिसोरनि धोनि दोरों दोरोंफोरखौ दिन्थियो नोंथां। रंजालि बैसागुआ मानसिफोरखौ औ नोथां।
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय
अ।
गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम मा मा बर'फोरनि दामग्रा आगजुफोरा गोमालांनो हमखो नों
अ नोंथां बिब्दिनो नोंथां जों बुंनो थांबाथ' नोंथां सेरजा
औ।
सेरजा बिदिनो सेरजा गंगोना बिदिनो दं आरो नोंथां आंथ' ए सां नोंथां एसां मिथिस्लाबा नोंथां आरो नोंथां बे जा-जाहाथे आं बैसागुनि बागै एसे फोरमाय बुंनो थांनो जाहाथे
औ औ नोंथां।
फालिनायनि मोनसे सम जाय माखासे गोदान गोहोम रंजालि बैसागुआ मानसिफोरखौ खौसे खा लामो आरो नोंथां। बिसोरो रंजानाय आरो खुसिनि मोनसेल' थांखिनि थाखाय ज' जायो बिनि अनगायै फोरबोफोरा जोंनि हारिमु आरो धोरोमखौ बज'बना लानायाव जोंखौ मदद खालामो। बिसोरनि जिउनि खौसेथिखौ सिफायनायाव जोबोद हेफाजाब होयो। आरो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जोंनि गोदोनि आबै आबौ मोननानै बेखौ जाहाथे फालिबोबाय थानाय बेनिखायनो जोङो फालिनाय जायो नोंथां बैसागुखौ। औ बिनि थाखायनो जों फालिबोबाय थाखासिनो नोंथां जाहाथे बिब्दिनो जाहाथे जोङो फालिलांबाय थानो हायो नोंथां जाहाथे उनावबो जों बिदिनो फालिलांबाय थानो हायो जाहाथे जोङो
औ।
नाथाय बेयो
औ नाथाय बेयो जोंनि मोनसे नेर्सोन नोंथां नोंगौ नोंथां जाहाथे नोंथाङा अब्ला एसे आंनो औ नोंथाङा नोंथांनि
गोसोनिफ्राय जाहाथे नोंथाङा मोसौ बैसागुनि बागै एसे
बैसागुनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां? औ हागोन नोंथां थारैनो। ओ मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला जों। गिबियावनो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो बु थुमनानै लाखानाय जायो जेरै बैफोरबादिनो गोबां रोखोमनि ओ बायदिसिना जेरैहाय दिग्लिलिथि थाराय हालदै लाव फान्थाव औ। थाराय बायदिसिना ओ सौराय बा बिबार बिबार बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो औ सकफोरावबा गलाफोराव लानानै फैनाय जायो औ। ओमफ्राय जोङो सैथो दाननि जोबथा सानखालि फुङाव
खालामो नोंथां।
नानैहाय जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोङो बेफोरबायदिनो बायदिसिना मुवा औ मुवाफोरखौ हानानै जोङो गोबां रोखोमनि हाना लागोनाय जायो बेनि उनाव जोङो औ ओ गोबां रोखोमनि बायदिसिन बिसिना बिबार बिलाइ फिथाइ सामथाय हानानै जोङो बेखौ औवा थेङल जिरनानै जों बेवहाय मा माला सु
औ। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोसौनो गानहोखांनानै औ ओ बेफोरनो गानहखांनानै जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानै जोङो थु-थुखैहैनाय जायो।
थांनांगौ।
औ जे-जेब्ला थुखैखाङो अब्ला जोङो मोसौनि मोदोमाव बायो मोनसे हांगार फोननाय जायो। बे हांगारखौहाय जोङो औ थौनि एबा सारायनिफ्राय हख'नानै जोङो थाव गुबै ज जों गलायनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो थारायजो थारायनि थाराजों बा दिगलिलिटिनि थाराजों औ मोसौनि मोदोमावहाय फोननानै होनाय जायो।
अ नोंथां।
बेनि थाखाय बे बेनि उनावहाय जोङो बेखौ उदां फोथारफोरावहाय हगार हरनाय जायो।
औ नोंथां थारैनो नंगौ।
औ बै हांगारखौहाय जोङो मानो फोनो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ ओ बै सानखालि जोङो उदां ब हगारना हानायायनि थाखाय जोङो जोंनि मोसौ मोसौ बोरमाफोरा जा जे मोस मुफफ्रा रैखा मोनो। बेनि थाखाय जोङो बै फोथाखौ फोनना होनाय जायो नोंथां।
औ
आरो बिदि-बिदिनो जोङो मोसौखौ बैसानखालि जों मोनायाव
औ।
बेफोरनो गलियाव लाबोनानै जोङो गलिखौ लिरस्रांनानै आलार बाथि सावनानै धुबथुना लगायनानै म मोसौखौ औ गोदान दिरुं जों जायखौ बुङो फागा फाथोनि फाथोनि सानाय बेफोरबायदिनो जोङो ओ गोदान फा-दिरुंजों बा फागाजों खानानै लानाय जायो नोंथां। बेफोरबायादिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथां।
औ आरो बेनि उननि साननिफ्राय जोङो मानसिनि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। जायखौ नोंथाङा एसे फो सिगाङावसो फोरमायलांखाबाय थेवब्लाबो आङो
अ।
जोंनि ओनसोलनि बागै फंनैसो फोरमायनो सानदों नोंथां।
औ जागोन फोरमाय जागोन नोंथां।
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलाबो बैसाग दाननि सेे सानखालि जोङो ओ बि बेफोरबायदिनो ओन्दैया गे उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय मान बावनाय बोर लालायनाय बेैफोरबायदि जों औ जोङो नुनो मोनो नोंथां आरो बैसाग दाननि नैथि सानखालिनि फ्रायसो जोङो मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो ओ जाखिनि बुंनांगौ नोंथाङा बुंलांजाखाय आङो बेखौनो बुंनो सानोदि ओ जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बा खाथि खाला ओनसोलफोरावहाय जोङो गोबां रोखोमनि बक्स बा केसेटजों मोसानाय नुनो मोनो। ओ जो जायनि थाखाय जो-जो- औ ओ जो-जो-जायनि थाखाय जो-जोंनि दामग्रा जगमा ओ गोमालांदों हमदों बेनि थाखायनो जोङो बैफोरो बक्स बा केसेटजों मोसानायखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो औ मानो होनोब्ला बैफोरबादि केसेटजों बा बक्स जों मोसानाया जोंनि जोंनि ओ गोदोनि दामग्रा आगजुफोर खौहाय बावगारहोनायनि गोबां सा चान्स दङ बेनि थाखायनो जोङो बैफोरखौ बाहायालासेनो गोदोनि दामग्रा आगजुफोरखौहाय औ फि ओ आगजुफोरखौनो बाहायनानै जोङो मो सानांगौ रंजानांगौ होननानै आं सानो आरो जायनि जायनि जाहोनावहाय जोंनि जोंनि बे गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम जा जा फालिबोनाय बा दाम दाम दामग्रा आगजुफोर बाहायनाय औ बैफोरो गोमालांनो ह ह हमा बेनि थाखायनो जों बै बै औ बैफोर दामग्रागजुफोरखौ जोङो बाहायनानै मोसायोब्लासो जोङो बैसागो हो मोसानाय होननानै बुंलाय नोंथां औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन ओ औ नोंथांजों आं नोंथांमोननि ओनसोलनि मो मोसौ बैसागु बा मानसि बैसागु आंखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो सुंद'यैब्लाबो आंनो फोरमायनानै आंखौ
औ जाहाथे नोंथांनिसिमबो औ मा जाहाथे नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलि जाहाथे गाहामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथां
आसा खालामो नोंथां फैगौ बोसोर बोसोरफोरावबो बेफोरबायदिनो जोङो गाजा गोमजायै बैसागो फोरबोखौ फालिलांनो हायो नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे बिदिब्ला